आ
औ
खोनादोंना नोंथां?
ओ नोंथाङा माबाफोर मावबाय दंथ'यो नामा?
मावनायाथ' दाय मावाखै ओरैनो उनन्दुलाबायनानै दं नोंथा।
औ औ ओ अब्लालाय नोंथाङा दसे सम हो थ'नो हागोन नामा?
मानो हाया जानो
अ बिदिबालाय आङो फोरमायनायसै आङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैदोंमोन आङो मोनसे खोथायाव नोंथांजोंहाय गुसुङै सावरायनोसो साननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां। दा आं सावरायनायनि आयदायानो जाहैबायमोन औवानि खेथ्रआव आरो ना औवाखौ जों मायाव मायाव बाहायनाय जायो। बा औवाजों जों मा मा बानायनो हायो बा मोननो हायो। बिनि सायाव ओ नोंथाङा मा साननाय हनाय बा मा मा मिथियो एसे एनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
ओं ओं हागोन हागोन नोंथां।
माने जों गोबां माने खामानिफोर जों मावनो हायो नङा होमबा नोंथां। औवाया माने जोंनि था खाय जोबोद गोनांथि मानो होनोब्ला औवाजोंनो जों गासिबो खामानिफोर खौ जों मावो।
ओ जेरै जों न' लुनाय होन न' लुनायावथ' गोबां माने इम्परटेन्टार जोंनि ओ जोङो फाखानि ओ जों न' लुयोब्लाबो जोंहा बेबायदिनो गोबां औवानि थाखाय गोनांथि जायो। जेरै जोङो ओ आर सि सि न' आर सि सि लुनायाव जोङो ओ गोबां माने औवानि गोनांथि जायो जो ङो औवाखौ ओ बिबादिनो हास'नानै समान खालामजोबनानै ओ जोङो बेबायदिनो साद दालाय होनायावहाय गोबां माने औवानि गोनांथि जायो आरो। ना नोंथां आरो बेदिनो माने बिनो सिम्पोल न' बानायनायावबो गोबां माने औवा नांगौ जायो जोङो औवानि जाहोन एसे जोङो बिबादि गोबां बे औवाजों खालाबायनानैसो जोङो इथा जरायनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां। आरो माने औवायानो जोंनि थाखाय जोंनि थांना थानाय समावहाय जोबोद माने हेफाजाब होयो। आरो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो औवाया सोलिगासिनो आरोना जोंनि थासारियाव। आरो औवाजोंहाय गोबां माने बायदिसिना रोखोम बानायनो हायो। जेरै ना ना सेन, ओ सेन फाग्ला होनो खबाय होनो बिदिनो खबायफोरजोंबो ना गुरनो हायो जेरै सेनफोरजोंबो ना सानो हायो बेदिनो गो बां माने ना सानानै मानसिफ्रा बेफोर जानायखौ जों नुनो मोनदों गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो मा ने ओ बे माबाया सोलिगासिनो आरोना नोंथां आरो जोङो माइरं सालिग्रा बनायनो हायो जेरै सां संग्राय सान्द्रि गोबां माने बायदिसिना रोखोमनि बनायनो हायो आरो ना नोंथां। बेजों ओ सान्द्रि संग्राय गैयाब्ला जों माजों माइरं सावनो नङा होमबा? गासिबो बेखौ बाहायखायो जोंनि ओ जोंनि बर'ल' नङा गुबुन जाथिफ्राबो बारायखायो बा बाहायखायो माने आरो बे बेनिफ्राय आरो बिदिनो खादा बनायो ओ बेबायदिनो ओ दाउ दोनग्रा बेबायदिनो ओ मा होनो मोनथाय बेखौ बावलायलांबायलां नोंथां ओ बेखौ बनायो आरोना दाउदोनग्रा खोबनानै बेबायदिनो बायदिसिना खादाफोरखौहाय दाउ दै दैहोनाय